हेलौ
गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो
अ औ जागोन नोंथां सोलोंथाइ नि सायाव सावरायनिसै‌ नोंथां अ अब्ला नोंथाङानो सोलोंनायनि बागै आंनो उम फंनैसो फोरमायग्रोनो माबादो आंबो नोंथांनो जेन'बा सोलोंथाइ जोंनि समाजाव माबायदि सोलायनाय लाबोदों बा जोंनि बुहुमाव माबायदि सोलायनाय लाबोदों ओ बेखौ फोरमायनो आंबो फोरमायगोन नोंथाङा फोरमायदो आरो
जागोन जागोन नोंथां ओ जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ लानाय बिनि थाखाय माबायदि सोलायबोनो हमदोंना नोंथां सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जा आं बेखौनो बुंनो सानगोन ओ सोलोंथाइया जाबाय मोनसे मा होनो समाज सोलायनायाव आरो मोनसे ओ माखासे जोंनि ओ आखल आखु गियान एबा जोंनि समाजनि माखासे गिजिरा ओ साननाय एबा फोथायबोनाय बैफोरखौ जोङो हो खारनाय होखारनायनि मोनसे आगजु होननानै बुंनो हागोन आरोना जेरै जोङो बुंनो हागोन जों बि माखासे जोंनि गेजेराव जानला मोनला बिदि बेबायदिनो जाना फोथायनाय जेनेबा माबा मोनसेनि सायाव गियान गैयै जानला मोनला उम समाजाव मा खालामनाय फानलाबायनाय बेफोरनि सोमोन्दैयै जोङो मा जायो सोलों थाय गैयाबा जानला मोनला जायो आरोना बेनिखायनो जोंनि थाखाय जोंनो बे सोलोंथया जोंनि थाखाय जोबो गोनां मा होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो जोंनि सुबुं जिउनि गावनि जिउखौ एबा दानाय सुबुं महरै गावनि जिउ दानायाव गोबां एबा गोबां मदद होयो एबा गोरलैयैनो खुंलांनो हायो आरो ना नोंथां जों सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोङो माखासे जों हायो एबा माखासे सोलोंनो रोङि एबा सोलोंनो मोनैखौ जोङो सोलोंनो हायो सासे मास्टारनिफ्राय एबा सासे फोरोंगिरिनिफ्राय जोङो माखासे जेबायदि गियान आरजिनांगौ बैबायदिखौ जोङो गियानखौ आरजिनानै लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला फोरों फोरोंगिरियानो जोंनि गुरु जेखौ जोङो माखासे बिसोरनिफ्राय जे सोलोंनो मोन सोलोंनो गोनां माखासे
आखल आखु गियान आरो माखासे मोनथिनो मनि ओ बाथ्रा बैफोरबायदिखौ मोनथिनो हायो आरोोना सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि माखासे मोननांगौ मोनथफोर नि आइनि मोनथथाय बबा माबा मोनसे सोमावसारनायनि मोनथाय एबा मानिबानि थाखाय नोंखौ एबा दुसिनाय बेफोरनि सायाव फिन होनो थाखाय नोङो मा खालामनो हायो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बिसोरनो फिन होनो हायो आरोोना नोंथां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोंनि गेज माखासे गोबां सोलायनाय फैदों आर ना जोंनि समाजाव जेरै आं बुंनो हागोन जेरै ओ खालामदों गिया गियान आरोांग्रथि सांग्रांथि गोसार होनाय आर ना सोलोंथाइ लायोब्लासो मा जायो गियान आरो माखासे सांग्रांथि एबा खैफोदनिफ्राय जोङो सिगां मोनथिनानै एबा जोङो सिगां सांग्रां जाग्रोनो हायो आरोोना जों गियान मोननायनि उनाव जोङो बेखौ बेखौ जोङो खालामब्ला मा जागोन एबा जोंनि इयुनाव मा फैगोन मा खैफोद फैगोन बैफोरनि सोमोन्दै जोङो सोलोंथाइ लायोब्लासो जों मोनथियो आरोना जेरै आं बुंनो सानदों जेरै जोङो मोनसे बुस्थुखौ जोङो जोङो दारिमिनारि फसंनोला जोङो माखासे गिजिरा मुवा बा माबा मोनसे जोङो गाज्रि उखुन्दै बेैफोरबायदिया फैयोब्ला जोंनि गेजेराव सा गाग्लोबसारोबा जोङो मा जागोन एबा जोंनि इयुनाव मा जाहैगोन एबा जोंनि देहा सोलेराव मा मा मा बेमार आजार जोो साग्लोबसागोन बैफोरनि सोमोनदै जों मोन मिनो हायो आरोना नोंथाङा आरो जोङो मा होनो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि समाजाव माखासे बिबानगिरि एबा सासे राफोद सुबुं होननानै जोङो गावखौनो गाव जों मा खालामनो हायो जोङो फोरमायनो हायो एबा जोङो बिसोरनि सिगाङाव खोन्थानो हायो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जों सोलोंथाइ लानानै गेजेरजोंसो जोङो स गावनि मोननाय रोंगौथि आरो गावनि माखासे गियान बैफोरखौ जोङो समाजाव जोङो फोरमायनो फोरमायनो हायो एबा जोङो खोन्थानो हायो एबा फोरोंनो हायो आरो ना माखासे जोङो इयुन जोलैफोरनि थाखाय जोङो बैसोरनो जोङो सोलोंथाइया मानि थाखाय गोनां एबा मानो जोंनो । सोलोंथाइखौ नांगौ बैसोरनि सोन्दै बेफोरनि सोमोन्दै जोङो ब इयुन जोलैफोरनो एबा उन्दै उन्दै उदै गथ'साफोरनो जोङो फंबाय बिनानाव मोननो फोरोंलांनो हायो ओ एबा जों बुजायना बुजायनानै होनो हायो आरोना जों लेखा फरायनानै जोङो मा जाहैनो हायो एबा लेखा फराय मुलामफा मोनो बैफोरनि सोमोन्दै जोङो जोंनो सासे रोंगौथि गोनां नां सुबुं जाना जानायनि उनाव जोङो बो बैसोरखौ जोङो नों हायो एबा लेखा फरायहोनो थाखाय जों इनकारेज खालामनो हायो आरो ना नोंथां बेनि थाखायनो जों नि जोंनो एबा जोंनि समाजाव लेखा ओ लेखाया गोनांथार आरो
मा बियो गोनांथारल नङा एबा मा होनो जोबोद गोनांथार आरो ना। जाय जोंनि समाज सोलायनायाव जोबोद म मदद होयो आरोना लेखा रोंनाया खालि जों जोंनो साख्रि मावनाय बबा माबा मोनसे मुलाम्फानि थाखायल जों लाया आरोना जोंङो लेखा रोङोबा जोंनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय माखासे मा होनो आदबफ्रा लासैनो सोलायबोनो हमो आरोना जोङो जों साफायाव थानो सोलोङो जानला मोनला गिज्रा मुवा जाया उम आरो ओ आ समाजनि फारसे सांग्रां लाबोयो बिदिनो माखासे गाज्रि साननाय हनायफोरखौ जोङो गोजानाव दोनो जेरै जों खोमसि फोथायनाय नाय एबा माबा मोनसे ओ माबा मोनसे नि सायाव फोथायलायनाय बेफोरो मा होनदों लासै लासै नो लेखा रोङोब्ला जों माय होनो गोमालांनो हमो आरोना ओ लेखा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोंनि जोंनि समाजाव मा जायो समाज सोलायनाय फैयो जेरै जोङो बुंनो हागोन लेखा रोङै लेखा रोङैनि सुबुङा खम जायो गियान गियान गैयैनि सुबुङा खम जायो आरोना आरो जोङो माखासे निंखावरि मुगैना मुगैजानाय आरो जोंनि मा जोंनि देहानि फारसे एबा जोंनि आबहावानि फारसे जोङो सांग्रांथि खालामनो हायो आरोना जों ले खा लेखा रोंनायनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे जोंनि समाज आ गिजिरा सानानाय बै फोरखौ जोङो सोलायबोनो हमो आरोना आरो लेखा रोंनायनि जोहैसो जोंनो जोंनि गेजेराव माखासे साइन्स एन्ड टेकनलजि एबा गोनोखोयारि मुगाजों जोङो ओ बुस्थुफोरखौ दिहुननाय बैफोरो एबा मा खालामनाय बेफोरो जायो आरोना नोंथां आङो एथबां गोबाव बुंनो सानला मा मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङाबो बुंखागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो सोलों
औ नों अब्ला नोंथाङाबो मोजाङैनो बुजायबाय जे आथिखालाव सोलोंथाइया माबायदि बिहोमा होदों दा जों सोलोंथाइ बुंब्लाथ मिथिगौ जेनेबा जोंनि जिउआव जोङो ओ मा होनो जेनबा जोङो थांनानै थानो थाखाय खालामनाय बा लानाय मोनसे सोलोंथाइ आरो जाय जोंनि गेजेराव अ गोबां जोंनि समाज बा जोंनि बुहुमखौनो जोंनि हादरखौनो जौगानाय बा सोलायनायनि मोनसे बिथिङाव लाङो जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों सोलोंथाइआ गोबां रोखोमाव जों नुनो नों मोनबाय दा गोदोनि दिनाव मामोन सोलोंथाइया गोदोनि दिनाव ओ गुरुकुल जोङो गुरुकुल होन्नानैसो मिथियोमोन बेयाव मामोन जेनबा बै समाव जोंना फोरोंगिरिया बारा गैयामोन आरो मानो होनना बुङोबा बे समाव आरो सोलोंथाइया खालिबो ओ हौवासाफोर थाखायलमोन बे समाव दा हौवासाफोरा हिनजावसाफोरखौ खालि बे ननि सुबुंगफ्रा मा खालामोन नआव ओंखाम संनो बा खामानि मावनो थाखाय बेखौल ओ साननानै बिसोरखौ सोलोंथाइ लाहोनो बारा माबाराम सानामोन आरो मानो होनना बुंब्ला बे समाव फोरोंगिरियाबो खमखा आरो नोङो फोरोंगिरिखौबो नोङो नागिर नागिर नोङो बबेबा मोनसे नोंनि जे गामिनिफ्राय गुबुन मोनसे गामियावसो नागिरना लायखानांगौ मानो होनना बुंबा बे समाव फोरोंगिरियाबो खम दा बिदिखायनो मा जायो। जेनबा बे समाव हिनजाव माहारियाथ नोङो नोंनि जायगानिफाय गुबुन दाबसे जायगायाव थांबाय थानो बा थाबायबाय थानो हाया मानो होनना बुङोब्ला ओ बिथां बिसोरो बै समाव नआव खामानि मावनांगौ ओंखाम संनांगौ बिदिमोन आरो दा बे समाव हौवासाफोरा गावसिनि फोरोंगिरिखौ नागिरनानै बै फोरोंगिरि नावनो थांनानै फोरोंगिरि नआवनो बे सोलोंथाइखौ लायोमोन दा सोलोंथाइ बा बैयाव गियान ला नायाव मा जायोमोन जेन'बा ओ फोरोंगिरियानो खस्थ' मस्थ' मोनखानाय नालाय बिसोरो मा जायोमोन सोलोंनायखौ ओरैबायाददि गोसो होनानै सोलोङोमोन जे बिसोर खनसे खननै फोरोंनायावनो बिथांमोना रोंखायोमोन आरो उम उम दा नाथाय आथिखालाव जों गोबां रोखोमनि फरायसालि नुनो मोनबाय जोङो मबाइलनि गेजेरजोंबो सोलोंनाय नुनो मोनो जोङो प्राइभेट बा बेसरकारि फरायसालि सरकारि फरायसालि बेफोर बायदिजों जोङो आथिखालाव सोलोंथाइ लानायखौ नुगासिनो आरो दा सरकारि बेसरकारि बे सोलों ओ बे सोलोंथाइ लानायनि फारागा मा जेनेबा जोंहा सरकारि फोरै ओ सरकारि फरायसालिया जाहैबाय सरखारजोंनो गनायथि होजानाय बा सरखारनि अनसुंथाइजों बानायनाय मोनसे फरायसालि आरो बेयाव मा जायो जेनेबा माखासे उम गोरों गोरा फोरोंगिरिफोर जाय मा खासे ओ फरेखा होनानै मोजां नम्बर मोननानै बिथांमोनखौ बे फरायसालियाव ओ फोरोंगिरि महरै थिसन हरो आरो, आरो जोंङो दङ' जोंहा माखासे उम बे सरकारि फरायसालि बे माबे, जेन'बा सासे फालांगिरि बा सासे माहाजोन सुबुंआनो खुलिनाय फरायसालि आरो बेयाव मा जायो जेन'बा बेयाव बैयो बै सुबुङानो जाय खुलिदों बे सुबुङानो बि गोमा बा बिनो बे फरायसालिनि मा ओ गभमेन्ट बायदि आरो दा मा जायो बेयाव ओ जोंहा फरायसालि फरायसाफोरनिफ्राय जोंहा ओ दान मोनसेयाव जोंहा माखासे ओ सोलोंथाइ लानायनि नामाव जोंहा रां लानाय जायो आरो ना बे रां लानायखौ मानो लायो ओ मानो लायो होनबा जोंहा बेयाव मावग्रा फोरोंगिरिफोरनो रांखौ होनो थाखाय ओ दरमा महरै रां होनो थाखाय बिथांमोननिफ्राय बेफोरबायदि ओ दान मोनसेयाव रां लानाय जायो आरो दा बिदिनो गोबां फरायसालि दङ' उम जोंहा गोबां गोबां ओ गोजौ गोजौ थाखोनि फरायसालि दङ' जायाव ओ फोरोंथायाबो मोजां फोरोंगिरियाबो ओ मोजां रोखनि आरो ओ सुबुं माबायाबो जेन'बा फरायसानि दान नि फैसायाबो बुरजा होनाय बिदिखौ जों नुनो‌ मोनो आरो दा बेै समाव बिदियाव मा जायो जेन'बा बेवहाय खालिबो माहाजोन सुबुंफोरा सुबुंफोराल' सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो दा ओ जा जाय बिथांमोनहा गलाम बा बिथांमोना खामला मावनानै जाग्रा बिसोरो मा खालामो ओ बिसोरो ओ गावसोरनि फरायसाफोरखौ ओ बे सरखारि फरायसालियाव जोंनि गामि ओनसोलनि सरकारि फरायसालियावनो सोलोंथाइखौ लाहोयो आरो दा बेनो जेन'बा सरकारि आरो बेसरकारि माबानि फारागथिया उम जायाव जोङो रां नङाबानो जोङो बे सरकारि फरायसालियाव जों सोलोंथाइखौ लानो हाया आरो नाथाय जोंआ सरकारि फरायसालिया सरकारजोंनो ओ बानायना हरजा खानाय जेराव जोंहा थाइसेबो रांनि गोनांथि गैया मुं थिसन नायाबो जोंना ओ ओरै माबायावनो जायो फैसा होआलासिनो जायो आरो जोंहा ओ फरायसा लिनिफ्रायनो माखासे बिजाबफोरबो मोनखायो आरो जोंहा फरायसालिनिफ्रायनो ओ गासिबो ओ गाननाय जोमनाय बेफोरखौ मोनो आरो आरो बेगफोरखौ मोनो जोङो उम स्कुल बेग बेफोरखौ जोङो ओ लेखा लांग्रा बेफोरखौ जों मोनो ओ दा बिदिनो जोंहा आथिखालाव बांसिनानो ओ बेसरकारि फरायसा यावसो सोनायखो मोन मानो होनना बुंब्ला जोंहा बे सरकारियाव फसालियाव मोनसे आयदायाव सासे फोरोंगिरि जों बेखौ नुनो मोन नाथाय जोंनि सरकारि फरायसालियाव ओ माखासे खायफा जाहोननि थाखाय जोङो ओ सासे सानै जों फोरोंगिरिखौल' नुनो मोनो थेवब्लाबो ओ जाय बि बिथांमोना फोरोंगिरि मावदों बिथांमोना उम ओ द बे सरखारनि दरमा जानाय हिसाबै बिथांमोनहा मोजाङैनो बिथांमोननि साख्रियाबो जुदि मोजाङै फोरोङाबा एसे खस्थ' थांगोन होननानै ओ जायनि थाखाय थाखाय बिथांमोना दिनै नाजागासिनो जेन'बा खस्थ'यै फोरोंनायखौ नाजादों दा बिदिनो जेन'बा ओ सोलोंथाइनि गेजेरावबो आथिखालाव गोबां फारागथिया फैबाय दा बे सोलोंथाइनि में ओ गुबै थांखिया एखेयानो जेनेबा आथिखालाव सुबुंफ्रा मानो सोलोंथाय लादों होब्ला बे सो खो मोखो मुलुगाव उम गावखौनो दैदेनलांनोबा गावखौ इयुनाव सासे मोजां मानसि होनोबा गावखौ मानसि खालामनानै ओ समाजनि नामखौ मोजां खालामनो बेफोरनि थाखाय ओ बिथांमोनहा सोलोंथाइखौ लागासिनो आरो दा सोलोंथाइ लानायनि सोलोंथाइया खालि नङा जेनेबा लेखाफोर फरायनायल' नङा जोंहा सोलोंथाइ होनबा दंबावो जेनेबा जोङो उम जेनेबा नों नोंनि सायाव माबाफोर रोंनाय बेखौ बेफोरनि सायाव नोङो मोजांफोर सोलोंथाइ लाबोनानै बेखौ नोङो नों रां खामाय आयदासिम लांनो हानाय उ जेरै दङ जोंहा मेथाइ खननाय मोसानाय उ सावथुननि बा बिदिनो आखिनाय ओ बिदिनो अनेक दङ जेन'बा भगबानानो मोनसे नङा मोनसे हरखादों गुन हरखादों जायखौ नोङो मोजां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों नोंथाङा बेयाव रां खाम